हा
खोनादों
गोजोन बेलासि नोंथांनिसिम आंनि हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां
नोंथांजों आं माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा
औ नोंदां होनो हागोन दे
जोबोद गाहाम आं नोंथांजों गथ' जोनोम जानायाव माखासे फालिनाय नेमखान्थिफोरनि सोमोन्दै आं नों नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथाङा बिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां अ दे नोंथाङा जागोन जेनेबा बर'नि न'खराव गथ' जोनोम जायोब्ला माबा जेबो थिरांथा नेम एबा आसारखान्थिखौ फालिनाय बेखौ नुनो मोनो आरो ना गथ' जोनोम जानायनि उनाव थाफाग्रा गामिनि मानसिफ्रा उम दोंसे आवा खुन्दुंजों गोरलैनि उथुमाय गुदियाव खायो। खानाय नेम दं आरो आरो बिनि गोजौआव ओ गोबौ औवा खाथिमालाजों बे उम उथुमायखौ हास'यो आरो खाखांनायनि उनाव बे गोजौनिखौ आरो। जेनेबा आरज' हिन्दुफोरनि बायदिब्ला जोनोमनि समाव थाफाग्राफ्रा हिनजावफोरल' हिनजावाल' गोरलैनि उथुमायखौ हास'नांगौ हास'नो मोनो आरो। जेनेबा ओ बर' समाजाव बायदि रोखोमनि बोसोन खान्थिनि बाथ्रानि गोहोमथि थानायनि थाखाय बयनोबो उथुमाय हास'नो होजोबनाय जाया आरो जेरै गोरलै गथ'नि उथुमाय हास'ग्रा मानसिया गथ' गथाय गोनां जाथारनांगोन आरो। रान्दि रान्दि बा फिसाय थैजानाय मानसियाव थुमाय हास'नो होनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो जेनेबा आखाइ गोखा आखाइ गोदै आखाइ गोखै बुंनाय बाथ्राया बर' समाजाव दङ आरो। बेफोर बाथ्राया ओ उथुमाय हास'नायावल' नङा बारिनि मैगं खानाय फाथै खानाय आरो जुमाय संनायफ्रावबो नुनो मोनो आरो जायफोरा बारिनि मैगं फाथैखायोब्ला जेने बा बिजौआ जामलिलाङो आरो जौगा रोङा बेसोरखौ आखाइ गोखा होननानै बुङो। जायफोरा जौ सङोब्ला गोखै जायो बिसोरखौ आखाइ गोखै होननानै जेनेबा बुङो आरो आखाइ गोखा मानसिया गोरलैनि उथुमाय हायोब्ला उथुमानि गाराया थाब राना। जेनेबा नाथाय बे गथ'खौ खाब्रां आरो रागा गोनां जायो होननानै फोथायो आरो। आखाइ गोखै मानसियाव उथुमाइ हायोब्ला गाराया थाब रानद'वा नाथाय गथ'आ थांनानै थायोब्ला राव गेस्रम जायो होननानै बेखौ फोथायनाय बेखौ नुनो मोनो आरो। आखाइ गोदै मानसियाव उथुमाय हायोब्ला बे गथ'आ थांना थायोब्ला रैसुमै गोदै राव रायज्लायग्रा जायो होननानै फोथायो आरो बांसिनानो आखाइ गोखाजों गावनि फिसा गोरलैखौ उथुमाय हाहोनो नागिरनाय नुनो मोनो मानोना उथुमाय गाराया थाब रानोब्ला बिखुङाव बानानै न'खरनि खामानिखौ माव थाबैनो मावनो हानाय बायदि बेखौ नायो आरो। हास'नाय उथुमनायनि आद्रा ससेखौ बिमा उन्दुग्रा न'मा न'नि दरखं मोखाङाव हाखर जावनानै फबनाय जायो आरो। जेनेबा गवालपारा जिल्लानि सानजा ओनसोलनि बर'फोरा उथुमायनि ससेखौ गोजानाव लांनानै हाखराव जेनेबा लासै फबो आरो। गोजौनिफ्राय ज्राब गारनानै फबोब्ला गथ'आ देरब्ला बागदावग्रा जायो होननानै फोथायो आरो। ओमफ्राय उथुमायनि हास'खांनायनि उनाव गोरलैखौ दै गुदुंजों एबा दुंब्रुदजों थुखैयो आरो सि गोबा गोरान बनानै संग्रायाव फुथुनाय फुथुयैनाय नेम दं आरो गोरलैनि थाखाय। जिस्रि गोबा नांगौखौ लानानै बर' समाजाव सोलिनाय बाथ्रा भाव दङ हौवाया नागिरो न' बां हिनजावा नागिरो हिस्ट्रि हेब्रा बे बे बाथ्रा भावखौ बुङो आरो दोंगु दुब्रि हाग्रा बिलाइ गोनां थुलुंसि दालाइसे सनानि आस्थाम सनानि आस्थाम गैयाब्ला दुब्रि बे दुुब्रि हा हाग्रा देन्थाखौनो आसथाम बायदि थननानै बेफोर गासैखौबो खुन्दुं आवाजों फाननानै आबुं जेनेबा दै गोनां दैहुनिफ्राय दैमा एबा दैमा दैसा बिलोनिफाय लथासे दै लानानै दुब्रि एबा थुलुंसिजों गथ'खौ सारस्रिनानै बुङो आरो दै सान्थि सारनानै ओइ गथ' नोंबा गोदो मामोन बांगाल ना जंगाल गार'ना गंगार हारसा ना नेपाल दिनैनिफ्राय नों बर' बिमानि न'खराव जोनोम मोनबाय दिनैनिफ्राय नों बर' जाबाय होननानै दै सान्थि सारनानै बुंनाय बेफोर नेमा दङ आरो
गोरलै गथ'नि गाहामखौ हास्थायनानै न'खर मोदायनो दाउसा मासे हाथारनानै बाउनाय जायो गोरलैनि उथुमाय सिरियोब्ला इन्दि फिथोबाव सोनानै गथ'नो गोदोनायाव गानहोनाय जायो आरो गोरलै गथ'आ थांनानै थायोब्ला जोनोम जानाय आरो उथुमाय हानाय समाव थानाय हिनजावफोरनो बोसोरसेनि उनाव बा जौ ओंखाम लोंहोनाय जाहोनानै सहाय होनायनि दाहारनिफ्राय उदां खालामनानै लानाय जायो आरो गथ'आ थैब्ला जेनेबा थैबायबायोब्ला जौ बेदरल' जाहोयो लोंहोयो बिदि बिब्दि खालामब्ला फाबनिफ्राय उदां जाया आरो
गथ'आ गेदेर जायोब्ला बर' समाजाव ओंखाम दौजेनाय नेम गैया आरो गथ' मोनफेरि बिमा बिफाया फिसा हौवा मोनोब्ला बा बोसोर बैसोआवनो जेनेबा बिमानि हेफाजाबै आरो खानाय ह'होनानै गथ'नि गोलाव जिउ हास्थायनाय जायो आरो बेखौ आरजुफ्रा सुकारन होननानै बुङो बे आरज' खान्थिया बर' समाजाव गोहोम गोग्लैदों आरो आंनि गथ' जोनोम जानायनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो आबादनि सोमोन्दै सावरायगोन नामा
औ सावरायगोन नोंथां नोंथांनि सावरायनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा बेफोरबायदि बेसेन गोसा बाथ्रा फोरमायलांनायनि थाखाय आं नोंथांनिसिम साबायखर बावो दा आङो आयदा आबाद मावनाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानबाय आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोङो सरासनस्रायै जिब जुनार फिसिनायजों लोगोसे बेबायदिनो फसल आरो माखासे लाइफांफोरनि बागान बेफोरखौनो बुंनाय जायो। गुबैयै खायसे मानसिफ्रा आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला खालि फसल बेफोरखौल' बुजियो नाथाय बेबायदि नङा आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला फसल आबाद मावनायजों लोगोसे बेबायदिनो जिब जुनार फिसिनाय
आरो बागानफोर खालामनाय गिदिर गिदिर बिफांफोरनि आबाद बेफोरखौ गायनाय आरो जोथोन लानाय बेफोर गासैबो सरजाबनानै थाफायो नोंथां दा बेफोर आबादफोरखौ जोङो माबोरै जोथोन लानो नांगौ बेफोरनि सोमोन्दैबो जोङो फोरमायनो हायो बेफोरखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि आदब खायदाफोर बाहायनाय जायो जेरै फसलफोर दिहुननायनि थाखाय माखासे हाफोर सायख'नाय जायो जोलैफोर सायख'नाय जायो जो जोलैफोरखौ गोजौ जौ मानदान्दानि सायख'नाय जायो जेरै हाइब्रिद दिहुननाय जायो बे हाइब्रिद जोलैया बोथोरजों आरो गुबुन गुबुन आबहावाजों खाबजानायाव जोबोद गाहाम बेफोरनि थाखायनो बोसोरै बोसोरै माखासे
आबादफोरखौ बोरोन जोलै जाबनाय होननानै मोन ओ खालामनाय जायो जायखौ इंराजियाव हाइब्रिटाइजेसन होननानै बुंनाय जायो बेबायादि हाइब्रिद खालामनाय एबा बोरोन जोलै जाबनाया जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जेरै दाउफोरनि बेलायाव ब्रयलार बेफोरखौ
हाइब्रिट खालामो बोरोन जोलै जाबो आरो बेबायदिनो फसलफोर गुबुन गुबुन रोखोमनि फसल आरो जिब जुनारखौबो हाइब्रिद खालामो फसलखौबो जिब जुनारखौबो बेबायदिनो हाइब्रिद खालामो बेफोरबायदियाव जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो मानो होननानै बुङोब्ला हमनानै लादो जायगानि दाउ बियो जोंहा जानो थाखाय एसेबां मानि सुबिदा गोनां नङा जाहोना जाहैबाय बियो जायगानि दाउ दाउवा जानायाव बेदरा गोरा जायो आरो नाथाय जुदि बेखौ हाइब्रिद खालामोब्ला एबा बोरोन जोलै जाबनाय खालामोब्ला बांसिन जानो गोथाव जायो आरो बिनि मेजेमजों लोगोसे मोदोम बे बाहागोआ बाङो बेफोरनि थाखायनो आबाद मावनायाव जोङो बै हाइब्रिद खालामनाय एबा बोरोन जोलै जाबनायखौ मोनसे गाहाय बिथा हिसाबै लांदों आरो बेजों गुबुन गुबुन आबादारिफ्रा गोबां रोखोमनि मुलाम्फा जानो हादों आरो बेफोरो फालांगिरि हिसाबैबो गोबां जौगासारदों बिसोरो गोबां आबाद आबादजों लोगोसे बेफोरबायदि दाउ फिसिनाय जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनो हादों जोङो मख'नांगोनदि बेफोरबायदि रां आरजिनाया गुबुन गुबुन बिथिंनिख्रुइ साबसिनसो होनजायो मानो होनोब्ला बेवहाय बेसेबांबा बुरजा रां आरजिनायनि खाबुफोर दङ बेफोरनि थाखायनो बेखौ मोनसे मावनाय होनालासिनो बेखौ मोनसे मा होननानै बुंनो हायो नोंथां मोनसे दारिमिनबो होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला सोरबा बायदि सासे आबादारिफ्रा जोबोद बुरजा बिबाङाव बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनाय जायो आबाद जों लोगोसे जिब जुनार फिसिनाय थागोन बेहायनो नाफोर फिसिनाय थागोन। दाउ अमा बायदि रोखोमनि बेबायदिनो ओ जिब जुनारफोरबो फिसिनाय थाफायो आरो बेजों लोगोसे गुवार गुवार दंफां लाइफां बेफोरबायदिनो गायो जेरै साल सिगुन गाम्बारि बेफोरबायदिनो ओ दंफांफोर कादबो गायो आरो बे दंफांफोरनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो। बेफोर दंफांखौबो बोरोन जोलै जाबनाय खालामो जेरै आथिखालाव गाम्बारि आरो सिगुन बेफोर बिफांफोरखौबो आथिखालाव बोरोन जोलै जाबनाय खालामसै मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि खालामोब्ला बिसोरनि जौथाइया बाङो आरो बिसोरो थाब थाबै देरो लावो बेनि थाखायनो बेफोरखौबो बोरोन जोलै जाबनायजों यो आरो बेयो ओ मुलुगनाङारि हाथायाव मोनसे गोनां जायगा आवग्रिनानै लानो हायो बेफोरनि थाखायनो माखासे एबा गुबुन गुबुन बिथिंफोराव बबोरोन जोलै जाबनायखौ खालामनायखो जों आथिखालाव नुनो मोनदों आरो बियो ओ जोबोद मुलुगनाङैनो गोसारनायखौ जों नुनो मोनदों जायनि थाखाय मुलुगनाङैनो गुबुन गुबुन रोखोमनि हाथायाव जोङो बेफोरबादि आबादनि ओ दिहुुनथाइखौ जोङो नुनो मोनदों। फसलनि सोमोन्दै जोङो बुंनो थाङोब्ला फसल दिहुनन्नायाव जों गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ आदारफोर एबा फिथाइ सामथाइयानो होन मैगं थाइगङानो होन बेफोरखौ जोङो मोननो थांदों जेरै ओ जों जानाय थाइबें बेबो ओ गैयानोमोन बेखौ लेबरेटरियावसो बानायनाय जादों। दा बेफोरबायदिनो बेयो मोनसे बोरोन जोलै जाबनाय बेखौ बिनि जिन गुबुन गुबुन ओ फसलनिफ्राय बेखौ जिनखौ मडिफाइ खालामनाय एबा ओ सोलाय सोल' खालामनायनि गेजेरजों दिहुननाय जादों। बेफोरबायदिनो गराइ आरो ओ उद उदगाद बेनि गेजेरजोंबो माखासे हाइब्रिदाइेसन खालामनानै उल होननाय मोनसे गोदान जिब सोमजिदों बे उल बे मुलआ जाहैबाय मोनसे बेखौ ओ बेदरनि थाखाय बानायदों जायो मुलुगनाङारि हिसाबै जोबोद